औ खोनादों दे नोंथां औ खोनादों नोंथां
फैबाथाय एसे नोंथांनिफ्राय एसे आइडियाबो लानोमोन आरो आंबो एसे सेयार खालामनोमोन आयडिया
औ औ जागोन नोंथां
औ माने दिनैनि टपिकनो जाबाय औ टपिकआनो जाबाय जोंनि बर'नि कालचार बर'नि हारिमुआ जोंनि बर'आ मा जायो मा माखौ फुजियो मा गानो बि बिनि बारैनो एसे रायलायनोमोन खोनादों ना औ माने जोंनि बर' आनो जाबाय दा फुराना ट्राइब आसामाव दा फुराना टाइब बेनो सबसे आगोलसिन ट्राइब जोङो बर'आ जेनेबा बेलेक बेलेग माबा फेस्टिभेल मानियो जेनेबा बैसागु होननाय आरो बेलेग बेलेग रिलिजनबो दं जोंना बाथौ बाथौनि बाथौनि दं बाथौ दं जे बेलेग बेलेग जेनेबा सोरबा बोलि मानियो सोरबा फुजिनाय मानियो जोंनि माबायाबो दंना बर'आव बिदिनो जोंनि बर'आवबो बेलेग बेलेग सोरबा सोरबा रायलायनायनि स्टाइल एससे बेलेग जायो सोरबा सानजारि जायो सोरबा लवारासो एसे बेलेग बेलेग जायोना बेनोसै आरो माने होनबाबो जों गासिबो एखे लगे बर'आनो बर'आनो नायिरखासिबो ना आङो एसे जेनेबा जोंनि बर'खौथ' जोंनि बर'आ बेलेग बेलेग द्रेस गानो जेनेबा हिनजावफोरा जाबाय दख'ना गानो दख'ना आर'नाइ बिदि गानो आरो हौवाफोरा जाबाय गामसा गानो आर'नाइ जदि कत गानो बेनोसै आरो उनाव जोंनि मोसानाय फोर जाबाय एसे बागुरुम्बा नोंथाङाथ' नुखादों बागुरुम्बाया जा माबा जाबाय सिनायथि जाबाय जोंनि हल आसामा जाबाय हल आसामल' नङा हल इण्डिया होननानै जों बिदिनो बर'आ बेलेग बेलेग माबाफोर जायो जोंनि जोंनि ट्रेडिसनेल फुडफोर जाबाथाय अनला अन अनला दं अमाफोर बिदिनो नारजिफोर मेरला दं
औ
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन माबाफोर मिथिगौबा बर' मानि बर' काल्चारनि बारै
औ औ औ नोंथां माने जोंफोरथ' जेनेबा बर' न बर' जेनै बे माने कालसारावनो बिदिनो जेनेबा जोङो माने मैजों माने बांसिन आरोना अनलायानो जोंनिया नामजादा आरोना बांसिन। जोंहा माने अनला आरो दाउ बिदि सबाइजों साम' ओमफ्राय औवा मेवाइ माने बि बिदि अमाजों बिदि जायो आरोना ओमफ्राय बेयो थालि फस स्लाजों बिदि अमा बेफोरनो जोंनिया बाय बयनिसिमानो माने नामजादा आरोना। बिदिनो जों माने बे बेखौ माने बांसिन माने गुबुन जायगा माने गुबुन माने गुबुन हारिनि मानसिफोरा माने एसेबां मोनथिया आरोना माबाय सङो नाथाय बिसोरनि संनाय जों जोंनि संनायजों आलादा आरोना ना नाथाय बिसोर माने बर'नि संनाय खौ बांसिन गोथावसिन मोनो आरो बिदिनो जों गोबां बेखौ जानानै एसे जेनबा मोजांबो नाङो देलाय। जोंफोर जेनेबा बिदिनो बेखौ संनो थाखाय आरो गोबां जेनबा जों साम'खौ जेरै सङो। थाखाय जोंथ' बिदि जेनबा फुख्रिफ्राव जेनेबा खायफानि खायफानि फुख्रिफ्राव बिदि साम' थायो नाथाय खाय फानाव थाया नङा ओमबा नोंथां बिदिनो फोथाफ्राव फोथारफोरावबो जों खननानै लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो खाथिनि दैफोर जाबोला माने बिदिनो जेनबा एसे दैमाफोर बायदियावबो जों खनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो आरोना। बिदिनो जों साम'खौहाय बिदिनो सोमना दोननो नांगौ फार्स्ट समावहाय। बिदिनो सोमना दोनब्लासो बे साननै सानथामनि उनावसो जेनेबा बे हाया ना इसोर बे जेब्ला हायावसो थायो नङा ओमबा बिदिनो हा जानाय बिदिनो बे हायाहाय बिदि थांनांगोन आरो। हायाना खारनांगोन ओंखायनो जोङो बेखौ सोमनानै दोननानैहाय बिदिनो साननै सानथामसो उनाव बिदिनो जोङो बेखौ मोजाङै माने जेनेबा ओइ ओइबे निमु जेनेबा कारजिफोरजोंनो कारजि कारजि मो बेखौ जों मोजाङै मानजिनांगौ आरोना मानजिनानै बेखो जों माने बेखौ बिदि साम'नि न' माबा थायो बेखौ माने एरख'नानैसो बिदि जोङो आरो बिनि खिथुखौनो एसे दामस' दानस'नांगोन आरोना साम'नि बिदिखौ औ दानस'नानै ओमफ्राय बिदिनो एसे दानहां दोनफिनांगौ आरोना बिदिनो गाज्रिजोंहाय सुखांनानैहाय अब्लासो साफा जायो नङा ओमबा नोंथां? बिदिनो जोङो सबाइखौबो सोमना दोनबाय बिदिनो सबाइ सोमना दोननानै बिदिनो जों संबाय आरोना बिदिनो जेब्ला साम' खौ जोङो एवफ्रामना लानांगोन नङा ओमबा? एवफ्रामनानै माने बिदिनो जेब्लासे जोंबो बिदिनो जेनेबा एसे बेरनो नांगोन आरोना तुब ताब दा बिदि एरबासो माने जेनेबा बिदि मोजां जागोन आरो बिदि जेब्ला जोङो सोबख'गोन ना अब्लासो माने मोजां जागोन आरो बिदिनो जों आरो बिदिथ' होनो थाखाय जों गोबां जेनबा मस्ला मस्लिबो नांगौ जायो नङा ओमबा नोंथां? बिदिनो गंगार दुन्दियाखौ बांसिन होनायखौ नुनो मोनो आरो सोरबा बायदि आरो बिदिनो जाब्रांफोरखौ देनानै होयो बिदि मोदोमो होननानै अब्ला बेखौ सबाइजों बिदि संनानै अब्ला जानो उम बिदिनो जानाय जायो आरोना आं। नोंथां आरो उम बिदिनो जों आरो औवा मेवाइजोंबो बिदिनो अमाजों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जों आरो मैथाजोंबो बिदि जेनेबा खांख्रायफोरखौ जायो नङा ओमबा नोंथां? इदिनो एसे दाब थ' दैज्लां बोथोर गायनाय सम बिदिनो फोथारनिफ्राय माने गायना फैबोलाथाय माने जेनेबा जों मोखै मोनजाब्लाथाय माने एसे गोजोन मोनो आरो ना दे ओं बिदिनो मोखै मोनजाब्ला सानदुं गोसाफ्राव बिदिनो जोङो थाइगिरजों ना बिदि अनला जाबोला गोथाव मोनो आरो बिथांनि जेनेबा फेभ्रेट ओंख्रिया मा जेनेबा बेदरा मा दा एसेबो औ
नोंथाङाथ' होनबाय बिदि अन जोंनि अनला जायो जोंनि बर'आ बांसिन आंबो आं बांसिन अनला अनलाखौनो गोथाव मोनो
औ औ औ
अनलादों बेदर मानि अमा बेदर बिनोसै आरो आं एसे फोरमायबानोमोन बर'नि कालसारनि बारै आरो जेनेबा नोंथाङाथ' होना बि बि माबा जायो जोंनाव जोंनि बर' कालचाराव मानिे जोंनि बर' कालचार बेल' नङा जों बिफांफोरखौबो फुजियो जों बर' कालसार ससाराव सिजौ होननाय मोनसे बिफां दं बिफोरखौ बिदिखौ जों फुजियो
औ
आरो जों माने आगोलनिफ्रायनो मानिनानै फैदों जों बि बिफाङा जोंनि थाखाय भगबान बेखौनो जों बाथौ होनो आरो सिजौ बिफांखौ नुखांखाबायनाा औ द बिस बिसोर आरोै औ सिजौखौनो फुजियो
औ
उनाव बिदिनो आरो जोंखौ मानियो जेनेबा बेल' नङा जोंनि माबाफोर दंना जेनेबा जेनेबा जोंनि फेस्टिभेल होनबाथाय जोंनि बैसागुथ' थाबाय बैसागु दं खेराइ दं खेराइखौथ' खोनाखादों खेराइ दं दमासि दं बिदिनो आरो उनाव जोंनि खेराइखौथ' नुखो जों बांसिन नुवाखै जायखिजाया उन्दैफोर मानसिफोरा गिदिर जोंनि बिमा बिफा नुबाय खेराइखौ खेराइ फुजिनायखौ आरो बै दमासिखौथ' जोंनो जोंनो मानिखायो दमासि बैसाग होननाय उनाव बिदिनो आरो बेलेग बेलेग बुस्थुबो दामो जोंनि बर'आव जेनेबा द सेरजा होननाय सिफुं होननाय खामनाय बिदि उन नोंथांनिफ्राय एसे माबा आरो आयदा लानोमोन जेनेबा जों दख'नाखौ मारै बानायनो हायो
औ नोंथां औ औ नोंथां बिदिथ' जेनेबा गोदो माने बांसिन दायोमोन आर ना नखर नखर बिदिनो माने आ आथिखाल माने थायोमोन आरो ना
औ
जायगा लाना जायगा मान गुबुन गुबुन बुङो नाथाय जोंनि जायगा बेयाव मा बुङो बेखौ आं नोंथांनो होन्थानोसै
उ
बिदिनो जों मुस्राा सानो थाखायथ' बिदि जेनेबा खुन्दुं नांगौ नङा हा नोंथां जेथेर लानानैसो जों मानानो थुंनाय जायो खुन्दुंखौ बिदिनो जोङो जेब्ला खुन्दुंखौ थुनखांगोन ना अब्ला जों माने सोंनायखौ नुनो मोनो आरो ना माने नखराव जेरै सोङो बेखौनो बुंसै आं
उ
न आं दखना दाफेरनायखौ बिदि नुवाखै आरो नोंथां बिदिनो गामसाफोर दाफेरनायखौ सोङो बिदिनो जों सोंना लानांगोन सोंनानै बिदिनो जेरै सोदोंना रासोआवहाय माने सोनांगोन आरोना बिदिनो जेब्ला जागोन अब्लाना माने फानबाय थायो आरो ना बिदि फाननाय
उ
नाथाय एसे मा मा होनोमोन आंबो ए से बावबोबाय नोंथां बुहुत गोबाव जाबाय ना बिदिनो जेब्ला आगोल सो नुदोंमोन नाथाय दा बिदि गेदेर जानायाव बिदि माने दानायखौ नुफेराखै होना मानसिफोरखौहाय माने बांसिन दायोमोन दाबो खायफा माने बिदिनो जेब्ला माने आर'नाइखौबो दायो बे बिहु फालि बेखौ दायनायखौ नुनो मोनो आरो बांसिन जोंनि बर' सुबुंफोरा दानिया माने जोंफोरनि जायगायावहाय माने गामसा खौसो दानाय नुनो मोनो आरो आं बिदिनो जेब्ला जोंफोरो न' बिदिनो बिहु फालि बेखौहाय जोङो गोदो माने जेब्ला माने हिनजाव गोदान नायनो फैगोन ना मान सि लोगोनिफ्राय हौवा गोदान लोगो बिदि नायनो फैबोला नाथाय जेब्ला मान बावनो थाखाय जों बे बिहुखौ बिहु फालिखौ माने होयोमोन आरो ना मान बावोमोन बिदि नाथाय दाथ' जेनेबा बायनानैनो मोनो जेरै हाथायफोरनिफ्राय गलाफोरनिफ्राय बिदि बायनानै मोननानै माने इजि समावनो माने हारग'नाय बायदि मोनो आरो ना ओंखायनो माने बांसिन बायनानैसो होनाय जायो नाथाय दानियाव आथिखालाव माने बिदि बिहु फालियानोखौ होला मानो होनब्ला बिदि आर'नाइखौसो होनाय नुनो मोनो आरो ना गावनि ट्रेडिसनेल खौहायसो माने बिहु फालिया मोनसे हारसाफोरनिसो बायदि जाहैबाय नङा होमबा नों
नोंगौ उम
जोंखाय जोङो बे र'नाइखौसो होयो आरो बिदिनो बिदिनो जों माने बांसिन माने दानिया माने बिदि फुजा फाथाल जाब्लाबो ना बिदि जोङो बांसिन माने हाथायनिफ्रायसो बायनानै गानो आरो बिदि दखानफोरनिफ्रायसो माने मेसिनफोराव माने गुबुन हारियासो माने बांसिन दाबाय आरोना बिदि दख'नाखौहाय बिसोरसो माने फाननायफ्राबो माने बिसोरनासो बांसिन बर'फोरा माने बि दि गैयानो होनना बुंजायो जोंफोरनि जायगायावबो नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि बिदिनो
बिदिनो जोंना जोंना आजिखालिनि जुगाथ' बायनानै होनाय जाबायना बेनोसै आरो बायनानै होन होनायसो जाबाय आजिखालि ओमफ्राय आं मानिया उम बानाय थानाय होनाया साबसिन जायो आंबाथ' ना
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नंगौ माइदि होनानै बिदि बानायो होनना बुङोना खायफा उम मबाइलफोरावसो नुबाय थायो नाथाय माबायदि बानायो बेफोरखौ आंबो नुफेराखै आरोना नोंथां ओंखायनो आं एसेबां फोरमायनो हायासै
दे
बिदि
न'फिद आर'नाइयाव मोनसे आगर आगर दंलाय लायो ना आगर एसे माबाफोरबो एसे बेलेग बेलेग दं नामा बियो
अ आर'नाइखोथ' थ' आं बिदि बेलेग बेलेग नुवाखै नोंथां रेगे रेगे आं बिदि जेनेबा बेखौल'सो नुदों आरोना आं ओमफ्राय माने बिदि नुनो मोनाखै
उम दे होमबालाय नोंथां अ माबा होनदोंमोन दे होन फिन दे होनदो
औ दे नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय दे नोंथां बेखिनियावनो दोननोसै न' दे गोजोनथों उम दे दे